नों थाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां।
औ औ औ खोनादों नोंथां। ओ बिब्दिब्ला जोङो मा आयदानि सायाव रायज्लायनो नोंथां। खोनादों ना नोंथां।
औ
अ नोंथाङानो खोन्थाग्रोदो बिब्दिब्ला मा आयदानि सायाव रायलायनो। औ
औ नंगौ।
मा आयदानि सायाव राय रलायनो नोंथाङानो खोन्थाग्रोदो औ।
अब्ला जोङो निथिं मिथिंगानि सायावनो फंनैसो सावरायनाय लाजागोन बिदिब्ला
औ नोंथाङानो फोरमायलांगो दे। औ नोंथानो फोरमायलांग्रदो दे बिबदिब्ला।
मिथिंगानि
औ
लाजा नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङानो फोरमायलांगोन दो होनदां अह
अब्ला ओ जोङो मिथिंगा होननानै बुंङोब्ला नोंथाङा एसे मा मा आयदाखौ बांसिनै मिथिंयो बिनि सायाव
माब्रै मिथिंगाखौ नोंथांनि बुजिनाय बायदि फंनैसो बेखेवनो हागोन नामा नोंथाङा
ओ नोंथाङानो बुंग्रोदो दे नोंथांनि मोनदां नोंथांनि मोनदांथिजों नों नोंथांङा बुंगोरदो एसे खोनादोंना नोंथां अह एसे फोरमायलांगोरदो होनदां नोंथांखौ। जागोनना
मिथिंगा हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां